हेलौ
हेलौ नोंथां हेलौ। खोनादों ना आंनि माथो
औ खोनादों ओम। खोनादों।
होना ला खोनायाखै
औ नोंथां एसे फ्रि नामा दायो?
अ नै दासो गामि गामि थाबायदोंमोन दा
औ नोंथां हेलौ।
औ नोंथाङा फ्रि दा दायो?
फ्रि नोंथां औ फ्रि।
अ नोंथां फ्रिबा आं नोंथांनिफ्राय सानदोंमोन। खालामनो
औ मा ओ फोरमायसावना होदो हायोब्ला।
अ माने खोथायानो बे जाहैबाय माने हेल'